हेलौ
हेलौ
औ
औ खोनादों औ खोनादोंना लोगो
औ खोनादों दे
औ मा खालामदोंथाय
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ लोगोआलाय
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो बेखायनो माने कल खालामनायमोन आरो
औ
होनबा रायलायजागोन ना दसे
औ रायज्लायजायो दे फ्रियैनो दङ हेलौ
होनबा दसे सम रायज्लायजागोन
औ औ रायलाय जायो
औ जों दायो ओ
खोनायाखै हेल'
औ औ खोनायाखैमोन देलाय बुंदो दायो खोनाबाय
फोरबोनि सोमोन्दै रायलायजागोन ना एसे होनदों
ए ओं रायलाय जागोन दे
औ गिबियाव नोंसिनिथिं मा मा फोरबो फालियो बेखौनो बुंदो नामा
फोरबोफोर होनोबाथ' बेबायदिनो बोथोर ओं ओं आरो दायो बोथोरनि फोरबो दङ जेरै आमथिसुवा फोरबो
औ आमथिसुवा
ओं बेफोरनो आरो गोबां फोरबो दङ
औ बर'फोरनियाव ना
औ
ओं नोंसिनिथिं बिदिनो मा मा फोरबो फालियो
जोंनिथिं बेफोरखौनो बैसागोखौनो मागोखौनो उम जिखुनु गासै फोरबोखौनो फालिनायानो जाफ्रामो आरो
औ औ ओ आम जोंनिथिंबो बेबायदिनो मागो बैसागु बेथ' बर'फोरनि गाहाय फोरबोखा
नंगौ औ औ
आरो आमथि फोरबोखौबो फालियो खाथि गासाखौबो फालियो
नंगौ अ ओरैनो बैसागो फोरबो होनबाथाय औ
औ दे औ
औ बैसागु फोरबो होनबाथाय गिबियावनो माने माखौ फालिनाय जायोमोन नोंसोनिथिं
बैसागुआवहाय
औ बैसागो होनबाथाय माने फास्टआवनो ओ मोसौ थुखैनाय ना माबायदिमोनलाय
औ औ जोंनियाहाय जेनेबा ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालार संक्रान्ति खालिहाय मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ लाव फान्थाव ओजाबस्रिं मोखोना बिबार खाथ्रि बिबार बेबायदि होनानै मोसौनो माला सुनानै गानहोनायबो जायो मोसौखौ थुखैखांनानै ओ बिनि ने नेक्स‌ दिनानिफाय जोंनिया माबा ओ मानसि बै सागु आरो मानसिफ्रा रंजायो औ
सागो आरो मानसि बैसागो होनोथ' आरो औ औ जोंनिथिंबो एखे लोगोआ होननाय बायदिनो
बांसिनानो बैसागुआ एखे जाखायो ने बर'फोरनिया ओ गासिबो जायगाथिं बेबायदिनिफिय जोंनिया सानथाम सानब्रैसिम रंजायो आरो सिगांथ' सप्तासेफोर थायोमोन आरो दा सानथाम सानब्रैसिमल' रंजानाय नुयो आरो बांसिन
औ
बिथ' रंजाया
जोंनिथिंबो सानथामानो रंजायो ओ बेनि उनाव आरो ओ माने दानि जुगाव स्कुल कलेस बन्द' खालाम नो हाया जाबाय नालाय फरायनाय याबो मोनसे गोनांथि जाना फैबाय बेनि थाखायनो माने सानथाम रंजायो सानथामखौनो बन्द' होयो नालाय स्कुलफोराबो औ
बेबायदिनो बैसागु जोबनानै फोरसा फोरसि गावबागाव थांखियाव थांसिगोनलाय नङा होमबा
औ नंगौदा ओमफ्राय बेनि उनाव आरो औ
दे बुंलाय
ए मागो फोरबो होनना बुंबाथाय आरो मा मा फिथा सावनाय जायो लोगो नोंसोरनिथिं
जोंनिथिंजाय फिथा बेबायदिनो एनथाब होननानै बुङो फिथा गोलाव बेनिफ्राय लारु थावजों एवोना बेबायदि आरो हासुं फिथा बेखौबो बानायो
अ
बेफोरनो मेन आरो ओमफ्राय खायसे खायसेखौहाय सिङाव नारेंखल होनानै बा गुरहोनानै बेबायदिनो थावनि सिथावफोरबो माबानाय जायो आरो एन्थाबफोरखौबो बेबायदिनो गुर होनानैबो एवो आरो नारेंखल होनानैबो एवनाय जायो आरो बेबायदिनो गाव गावबागाव आलादा आलादा आरो नारेंखलनि लादुफोर बेबायदि बानायनाय जायो फिथा लावदुमखौहाय ओं फिथा लावदुमखौ मोसौनाव दु दुमालु जायो होननानै बानायनाय जाया आरो जोंथिंजाय औ नोंसोरनिखैलाय मा मा फिथा सावो
जोंनिथिंबो बिदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो जोंनियाव लावदुम खौबो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
औ ओमफ्रायाय हासुं फिथाखौ दानिया आङो एसे खमखौनो नुनो मोनबाय जोंनिथिं बारा जाला ओमफ्राय सिबिं लारु नारेंखर लारु ओमफ्राय बिदिनो ओ मुरि लारु बेफोरखौबो बानायसोयो आरो जोंनिथिं खोनादोंना लोगोआ हेल' औ औ खोनायासैनो
अ दा खोनाफिनलायबाय दे
औ
दे बुंफिनलाय
अ बिदिनो होनदों जोंनिथिंबो माने ओ थावनि फिथा एन्थाब फिथा आरो लावदुमखौबो बानायनाय जायो होनदों आरो जोंनिथिं आङो माने बानायनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय जोंहाबो लावदुमखौबो बानायनानै जायो ओमफ्रायो हासुं‌ फि थाखौल' आङो जोंनिथिं एसे खम नुयो आरो
औ औ
दिनो लारुआव होननो थांबा ओ नालेंखल लारु सिबिं लारु ओमफ्राय आरो मुरिखौबो लारु खालामो औ मुरि लारुबो‌ औ
नुआलाय आङो
ए ओं ओं बयनाबो गावबागाव आलादा आला दा जाबाय
औ
उम
बेबायदिनो माने जोंना बे फिथा लावदुमखौहाय मोसौनाव दुमालु थायोना बे दुमालु जायो बिदि होननानैहाय माने सावहोआ आरो बे सुबुं फोथायनाय आरो
औ औ नांगौबा बैसागु जोब बा जागोन बिदि नामा
औ औ मागोथारावल' सावनाय जाला आरो औ मागोथाराव सावनाय जाया मागो जोब्बाथाय जायो आरो गोसोबायदि
ओं गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खोनानो मोनदों आंबो बेखौ
औ लेखाफ्रावबो मोननो थाङोना एसे एनै
ओं नंगौ दा
औ बेबायदिनो आरो बेनिफ्राय खाति फोरबो खाति फोरबोखौहाय खाथि दाननि से अक्ट'आवहाय फालिनाय जायो आरो
औ
खायसे खायसे आसिननि जोबथायावबो फालियोना आसिननि जोबथा खालि संक्रान्तियावहाय
औ
माबायदि फालियोथाय
जोंनिथिंबो से खालार खालिनो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो आङो
औ औ बांसिन आसामाव ओं दे बुंलाय
ए माइ ओंखार जेननाय टाइमाव ओ सखा हो नाय बेखौनोथ' होनो नालाय
औ
न'नि बिहामजो बा सोरबा फिसा न'नि फिसा जिखुनु माने मोनाबिलियाव दुब्लि फोथाराव थांनानै थाइगिर बिख फुङाव आलारि बा थि ल यहैनानै सखा होनाया नो थ' खाथि गा सा जाहैबाय औ नोंसोरनिथिं आरो माबायदि नेम
जोंनिथिंजाय थाइगिर बिखुङावबो माबायो आरो सोरबा सोरबा थाइगिर गिर मोनैफ्रा बे मुदुमफुला मैथ्रु फिथाइया मिथियोना
औ औ
ओ बे मैथ्रु फिथाइखौहाय बेयावबो सावनाय जायो आरो
ए जोंनिथि आरो माबाबो मा होनो थालिर थालिर दिनाव
अ अ थालिद दुनायखङाव ओं बेबायदिनो आसामाव थानाय बांसिन बे एसामिसफोराथ' आसिननि जोबथा खालारावनो सावो ना बिसोर सिगां सावोना बर'फोरनि
ओं नंगौ दा नंगौ थारैनो
जों जोंनिया एक थारिकावहाय सावो आरो बे जेनेबा खाथि दानाव हाय माइ ओंखारहां बोथोरावहाय बेबायदि सावनायाहाय जेनेबा बे समावहाय एम्फौ एनला जायो नङा बा दाउ सखाफोर जायो औ जाहाथे बै माइआव फैनाय एम्फौआ बै जोंनाय अरावहाय बारसोमनानै थैनानै माइआ मोज जां जायो होननानै फोथायो आरो जोंथिंजाय बेबायदि सुबुं फोथायनाय दङ आरो
औ नंगौ दे एखेयान नो नों नोथ नोंसोरनिथिं जेरै जोंनिथिंबो बेबायदिनो फोथायनानै बे ओ फोरबोखौ फालिनाय जायो
औ बयो बिदिनो माने गावबा गाव फोथायनाय थायो नालाय ना सुबुं फोथ
औ नंगौ गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय बे फोर नेवमा जोङो फालिबोयो आरो बेख' आरो फालिलांबाय थागोन होननानैबो आं सानो
औ फालिलांनायाथ' फालिलांबाय थाखागोन बेयो माने मोनसे समाज हिसाबै बेलायजोबलांनाय नंखाया माने फोसाबलांजाबाय थाबाबो माने माखासे नेमखान्थिफ्रा इदिनो
साला‌ औ औ औ नियमफोरा सोलायबाबो माने बे फोरबोआ थालांखा
औ औ फोरबोआ थालांखागोन आथिखालावहाय एसे एसे सोलायलांनो हमबायना होमबाबो फोरबो
ओ नोंगौ दे लोगो बिदिब्ला होमबा दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नसै ना
औ औ जागोन दे ओं